मोजाङै ना अ गिबियावनो नोंथांनिसिम सिम आंनिफ्राय आ गोजोन सानजौफिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय
औ आंनाबो नोंथांसिम आंबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय आसा खालामो नोंथाङा मोजाङैनो दं
औ नोंथां
ओ ओरैनोथ' गासिबो मोजाङै दंजोबलै नोंथां आ खालामो औ आंथ' नोंथां दाहाय ओरैनो एसे ओ ओ जेनेबा ओ बिदिनो ओ इसे निजिनि देहानि थाखाय एसे खारथिंला बायदोंमोन एसे निजेखौ
अ अ ह ह अ देहाखौ फिट लाखिनो थाखाय अ जेनेबा बेमारफोरनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय देहाखौ गोख्रों लाखि खिनो थाखाय नोंथाङा एक्सारसाइस खालामगासिनो आरो
औ नोंथां औ
गेलेनाय बायदिसिना बेफोरबायदि
औ नोंथां दा नोंथाङाबो आंबो आसा खालामो नोंथांखौ दे नोंथांनि देहाया ओ मोजाङैनो दं होननानै
औ नोंथां औ मोजाङैनो दंथ'यो आंनाबो दासान्दि ओ जेबोथ' बेबायदि बेराम जार जायाखै ओरैनो मोजाङैनो दंथ'यो दासान्दि नोंथां
औ नोंथां आदसा नोंथां जोंथ' दा ओ मा ओ बिथिं मा बिफाननि सायाव जों रायज्लायगोन माने दा मा टपिकखौ ला ना रायलायनायनि खोथा सानदों नोंथाङा
अ आंथ' गिबियावनो आं सानदों दिनैनि आ दिनैनि टपिकखौ आङो सानदों मा मा होनो समनि गोनांथि समनि गोनांथिनि बागै आं एसे माने नोंथांनाव मिथिनो लुबैदों आरो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दा जेनेबा नोंथां ओ जों सम होनबानो जों बुजिखायो जे समा मा नङा होनबा नोंथां जोङो जोंनि जिउआव समा जोंनि जिउनि थाखाय ओरैबायदि गोनांथि मोनसे बेसेन गोसा बियो बेखौ जोङो ओरैनो हेगारनानै लायोब्ला जोङो बे समखौ माने ओरैनो जुदि जों हेगारनानै लायोब्ला जों बेफोरखौ उन समफोराव जाहाथे जोंनि इयुनाव जोङो जाहाथे जेनेबा निजेखौ ओ मा होनो दुखु मोना निजेनि गोसोखौ बा निजि ओ आफसस थाया जेनेबा आं बेखौ मानो बिदि खालामफ्लाङासै बा बे समखौ आं मानो ओरैनो हेगारफ्लांखो बेफोर बायदि जाहाथे साननो गोनां जाया बेनि थाखाय जोङो समखौ माबायदि ओ बाहायनांगौ बा माबायदि समखौ जोङो लाखिनो आखायाव जों लाखिनो हानांगौ बेखौ जोङो रों नांगोन नङा होनमो नोंथां?
औ नोंथां नंगौ नंगौ नोंथां
जेनेबा समखौ जोङो समनि मा होन्दोमोन नोंथाङा समनि गोनांथि
समनि गोनांथि औ नोंथां औ समनि गोनांथि नोंथां आ
जे जेनेबा समनि गोनांथि होननाय लोगो लोगोनो बेनो जाहैबाय जे जोङो समखौ ओरैनो हेगारनाङा
जे जोङो ओरैनो दानि आथिखालाव जों नुनो मोनो जे गुबुन गुबुन मानसिफोरा सम खौ ओरैनो एगारो जाहाथे जानबुङाव थानानै बा बिदिनो ओ जेबो लेखा फरा फरायालासिनो ओरैनो थालाबायनाय जों गोबां मानसिखौ नुनो मोनो दानि जुगाव दा बेफोर बायदिनो जा जाहाथे माने नोंथाङा जे सम एसे मोनोब्ला बे सम मोन एसेयावनो नोंथाङा जे खामानिखौ मावनो हायो बेखौनो मावना लाखानांगौ। आङो बेखौ उनाव मावगोन बा बेखौ आङो ओ दा दोनथ'नोसैलाय दा मावथ'ला उनाव मावगोन दे होननानै दोनोबा बिदिथ' जानाय नङा नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ नों।
औ समखौ जे सेबां हायो एसेबां ओ रैखा खालामना लानाया मोजां माने बेयो नोंथां खौनो फोरोंगोन जे समा मा? दा समखौ जुदि ओ निजे आखाइयाव लाखिनो हायोब्ला उनफोरा लासे नोंथाङाबो जाहैनो हागोन बा बिदिनो निजेनि आथिङाव गसंहैनो हागोन नङा होमबा नोंथां दा जेनेबा फरायनाय सासे फरायसा ओ फरायसाया बिदिनो आबां जाबाङै जानला मोनानला थालाबायोबा बेरायनाय गिदिंथिंनाय एबार बिदिनो लोंथिंनाय जाथिंनाय बेफोरबायदि खालामोब्ला
बै समा मा सासे फरायसानि समा ओरैनो थांगारगोन ज' सासे फरायसाया फरायफुबाय फरायनाय टाइमाव फरायनांगौ फरायनाय समाव फरायनांगौ आरो बिदिनो जेनेबा म मोन जेबा नोंथाङा जेनेबा मा मोनसे खामानि मावगोन जेनेबा बे ख खौ आं उनाव मावगोन दा मावा बिदि होनना दोनबा जानाय नङा बेखौ माव बे खामानिखौ नोंथाङा इयावनो मावथारनांगोन थानखौ खांदों दानो मावबाय उनाव मावगोन होनना दोनबा जानाय नङा माने नोंथां नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नोंगौ नंगौ
दा नोंथाङो समनिखौ सम बे रोखा खालामनायखौ समखौ बोरै जोङो हमथा लाखिनाय हायो बेनि बागै नोंथाङा आंनि एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन हय हागोन नोंथांनिसिम आङो जाया आंनावथ' एसेबां गियान गैया बेफोरनि बागै होमबाबो आं एस एसे सुंद'नि गेजेरजोंबाबो नोंथांनि गेजेराव आङो फोरमायनानैसै समनि गोनांथिया माबायदि ओरैनोसे सम गोनांथिया म मानि थाखाय जोंनो नांगौ समनि गोनांथिखौ बेखौ एसे बुजायलांनोसै जों नोंथांसिम बेबियावनोथ' जोंनिया समथ' जोंनि बयनिख्रुइबो जेनेबा बेसेन गोसा बेसेन गोसा होननो बो हायो जोङो बेखौ बेसेन गोसा आसा मानसिनि बेसेन गोसा सम माने जोङो बेखौ खौ माने जेनेबा जोंनिया फंसे राव दङ ना गोमानाय गोमानाय रांखौ जोङो आरजिफिनो हायो नाथाय जो समखौ थांखांनाय समखौ जों माब्लाबाबो मोनफिना बे रावखौथ' नोंथाङाबो खोनाबोदों जानांगौ नां औ बेबायदिनो थिग औ दा जनि जोंनि सम होनोब्ला जोंनियाव सानसेयाव जोंनि नैजिब्रै घन्टा रे हमनाय जायो जोंनियाव सानसे निजिब्रै घन्टा घरि थायो औ बेखौथ' नोंथाङाबो थ' एसे दंखायो मिथिखायो नोंथां औ नाथाय जोङो समखौ बाहायनायनि सायावसो जोङो जाफुंसारनाया जायो माने जोङो माबा मोनसे जोङो समखौ जोङो ओरैनो थांहोआलासे जोङो मोजां खामयाव खामानियाव बाहायोब्ला मोजां जोङो ओ ओ समाव जोङो खामानि मावोब्ला जोंनिया सानसे जाफुंसारनाया जाफुंहैगोन नोंथां नोंथाङाबो बेखौ दहाय बुंलांखादों बुंनाया नोंथां ओ आंबो एसे ओरैनो बुं फिननाय जाबाय आरोबाव ओ समा जोंखौ माने मा खालामो ओ बिबान ज' बिबान बेखौ जोंखौ फोरोङो बिबान मोनसे ओ खा मानि मावनायखौ जोङो सम सम मावनाय बायदिसिना बेखौ बिबानखौ जोंखौ फोरोङो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
जेनेबा जोंनिया ओ समखौ जोंनिया मा मायाव बाहायो जेनेबा जोङो ओ फरायसालिफोरावबो जोंनिया समनि गेजेर जेरजोंनो जोंना गासिबो थाखो खथायाव ओ थाखो लायो ओ फोरोंगिरिफोरा सम ओ समखौ होसोनानै खामानिखौ मावो बिसोरो फोरोङो फराय साफोरखौ फरायसाफोराबो समनि समनि गेजेरजों समावनो खामानि मावो समावनो फरायसालियाव थाङो बेफो फोर बायदिनि थाखायनोबो जोंनिया समा ओ जेनेबा बेबायदि फरायसालिफोराव बेबायदि सम थिना होनायनि था खायनो जोंनिया ओ फरायसाफोरा मोनसे मोजां ओ मोजां मा होनगोन बेखौ ओ मोजां जालांनो हायो आरो उनाव नोंथां उनाव उनाव मोजां जालायनायनि बिसोरो समखौ माबायदि बाहायनांगौ बेफोरखौ बेयावनो बिसोरो सिखायनानै लांनानै ओ उनाव ओ मोजांनि फारसे साननो हानाय जाहैयो आरो नोंथां बेनो आरोबाव दं बावो जोंनियाव ओ समा जिउनि मोनफ्रोमबो बिथिं थिवनो समाथ' गोनांथार जोंनि थाखाय ना जोङो समाथ' सोलिबाय थायो जोंनिया हर सान निया समनि जोंनिया खुनु खोथा गैया जों खामानिखौबो हर सान मावजायो जोङो समखौ बो सोनानै माबायदि मावनांगौ माबायदि खालामनांगौ बेफोरखौ जोङो समजों लोगोसे ओ मावलांनो हायोब्ला जोङो जाफुंसार जाहैनो हायो मोनसे समाव बेबायदिनो ओ उम जेरै ओ देहा फाहामसालियावबो जोंनियाव देहा फाहामसालिफोराव ओ ओ देहा फाहामग्राफोरा ओ समाव सहैयाब्ला सह' मोन फैयाब्ला बिसोरो ओ ओ बिसोरो ओ जेनेबाओ बेरामिना बेरामिया ओ बेखौ नेनानै थागोन नेनानै थायो थायो जोङो मोनाब्ला समखौ होसोनानै फैयाब्ला बियो बेरामिनिया सासे ओ खस्थ'खौ सहायनांगौ जायो आरो बेबायदि ओ देहा फाहाम फाहामग्राया समाव मोनफैयाब्ला बेबायदिनो आरोबाव दंबावो जोंनियाव ओं ओ गुबुन फारसेथिं जोङो नुबावोदि ओ फेलें जानाय आरो बायदिसिना उन दाहा जालाङो आरो समखौ जोङो माबा ओ थि समाव बाहायनो रोङाबा जोङो नांगौ बाय दि जोङो समखौ एंगारहोनो हायाबा जोंनिया आ बे ओ फेलें जानाय बेबायदि ओ दावगानो हायिया जोंनिखौ नुनो मोनो जोङो समखौ सम मथै मावाबा जोङो फरायनां गौ फरायनांगौ ओ फरायनाङियाव जोङो फर फरायलासिनो जोङो मा खामानि मावनांगौ बेफोरखौ जोङो समजों लोगोसे मिलायनानै मावलांनो हायोबा नोङो सानसे साक्सेस जानायनि जेनेबा जाफुंसार जानायनि मोनसे ओ औ जाफुंसार जानायनि मोनसे जोङो जग्यथा जानो हायो आरो आरो थिग बेबायदिनो जोंनियाव जोंनियाव बेबायदिनो हाबाफारि बानायना दोननाय जायो मोनसे जोंनिया ओ फांसन प्रग्राम फाथिबाय प्रग्राम फाथिनायावबो जोङो समनि गोनांथि जोङो उमुख समा व जोङो मोसानायखौ लाबोगोन उमुख समाव जोङो गान खननायखौ थिखांगोन बेबायदिनो थिग बेबायदिनो सम बायदियैनो जोंङो मेनेज खालामलांङोबा सामलायलाङोब्ला जोंनि बे प्रग्रामा मोजांङै मोजां जोंनिया जाफुंसार जालांगोन थिग बेबादिनो सम मथेै जोंङो खामानिफोरखौ मावनांगौ खामानिफोरखौ बाहायनांगौ मायदि माबायदि समाव जों मा बायदि मावनांगौ बेफोरखौ जों बाहायनो रोंनांगोन जोंनिया जाफुंसार जानायनि मिजिंया जाफुंगोन
औ जेनेबा नोंथांनियाबो बिदिनो मा होनो ओ बिदिनो माने समखौ बासायनानै लाखिनोबा नोंथांङा मोनसे जेनेबा निजिनि निजेनिफ्राय मोनसे मोनसे बिदिनो थांखि लाखानांगोन आरो जेनेबा आं बेखौ खामानिखौ बे समाव मावगोन आरो बे समाव आं बे खामानिखौ फोजोबगोन आरो आं बे खामानिखौ बै गुबुन खामानिखौ आं बै सम मावगोन बिदि मोनसे थि मोनसे सम निजे खालामना लानाया मोजां आरो नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ नोंथांनि बुंनायाबो मोजांङैनो जादों नोंथांनि बुंनायाव आंङो बुहुद एसे समनि गोनांथिनि बागै एसे मिथिनानै मोनबाय नोंथां नोंथांनिफ्राय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखरखौ बावहरनाय थाबाय सम समनि गेजेरावनो नोंथांङा जि बाथ्रा बुंलांबाय बे बाथ्रानिफ्राय आंबो मिथिबाय आंबो जि हायो आंनि बुंनांगौ लागाखौ एसे बुंफोरनानै होबाय नोंथां बिथांसिम गोजोननाय जासि थिहरनाय थाबाय दा जोंनियाथ' समाबो जाबाय नोंथां औ
समाबो जाबाय नोंथां जेनेबा नोंथांसिमबो आंहा खम समनि गेजेरावनो नोंथांङा बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिबाय बेनि थाखाय आंङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय जेनेबा बेफोरो इयुनाव समखौ बोरै मा होनो रैखा खालामनांगौ बा समखौ बोरै निजि लाखिनो नांगौ बेखौ समखौ बोरै निजे मेनेज खालामनो हा थानांगौ बेखौ नोंथांङा दा जि बुजायलांबाय बे आंनि गोसोआव नांदों गोसोआ हाबबाय दा आसा खालामो आंबो बे बिथांनि बुंलांनायखौ उनफोराव आंङो जाहाथे बाहायनो हायो निजिनि खामानियाव
हामा नंगौन' नंङा नोंथां औ नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय जोंङो दा एरायथ'नोसै नामा नोंथां
अ जागोन जा दे जोंङो उन फोराव सम मोन मिलायफाङोबा जोंङो मोजांङैनो रायज्लायफिनगोन मोजांङैनो बेफोरबायदिनो गोबां जाहोननि सायाव गोबां जोंनियाव रायज्लायनांगौ बाथ्रा दं बे खौ मोजांङैनो सावरायगोन जों सानैबो गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम गोजोन्थों
नोंथां